अ' हेल' नोंथां।
हेलौ!
हेलौ खोनादोना नोंथां? खोनायाखै?
खोनादोंना नोंथां?
अ' दासो
हेल' हेलौ!
हेलौ!
नोंथाङा खोनादोना? अ' खोनादो नोंथां।
अ'।
अ' नोंथाङा मा खालामगासिनो?
अ' ओरैनो दोङो र' दा।
ओमफाय नोंथाङा हरनि ओंखाम खांबाय नामा?
हरनि ओंखामा संबाय संनायालाय संखांबाय।
औ।
उम। मा खामदों नोथाङालाय? हो? मा होन्दों।
खोनादों ना नोंथां।
अ मा होनदो। अ हेलौ नों खोनायाखै नामा?
ए
खोनादों ना नोंथाङा। हेल'